खोनाबाय? उम
जाखांबाय?
अबाव‌दं?
नै आनि अनिमाखौ खिनो दोनबोदों फिनायखौ नेगासिनो‌ हो नैया
उम
खिनायनि
खिनाय नेगासिनोनाय खिदों।
सोर खि
आनै अनिमा आनै अनिमा।
ओइ जा खिनाय मान नेलाबायबेलाय।
फायखानिाव रायज्लायगासिनो मिथिगौ जोंखौ फाय खनि आदारा जावबायदां गैयाबाबो। जि गाननानै थांजानो गेजिरा रायज्लायहरबाय थायो खिनाया।
सोरजों नोंजों? नोंजों?
उम र'निमाजों आंजों ने
फैगोनसै मा खै मा ओंख्रि जाखो?
दहाय सानि अनला अमा बेदर फाजा ओमफ्राय नाबाथोन।
बिद फिनिखौल' होनबावबाय।
उम।
थैगोनसो।
मा जाखो बिनाया फन रायनायदों नना हारसिबाय गिनाय मानसिया। फन रायलायनोबोदि रायलायगासिनो गिनाय रनिमाजों आंजों नेगासिनो। आंजो नेगासिनो
खारिगाम
उम
मिनथावसोखा।
दिनलिअ ग'रद उंदोंमोन सासे
खफसिनना हायो। ओ। दा
माबा
बलहरनानै गावसोर थाग्राखौ देखायहरदों।
उम।
मा होनदों नों?
बेनिफ्राय गाबजिहररा इनि नाहरगासिनो।
खेलावदों।
लाय आइसि सुबावो ओइ आनै
खोनावदों
र' बनद' खामनांआ आनैमोन खोरखिजों नुबोदों हो।
खिथिग्रा
खोनाया।
खिग्राया नामा दां?
खिग्राया नङालै खिग्राया आनै आया बनद' खालामबावा। खिग्राया आनैनि बिनानाव दाखालि आइआ लाइटसो खोमोरलाबायबाय बोरो मिसिना?
आं हाखांलालै नोंखौ।
खिग्राया दाखालि आंजों थांफानाय आनैया बिनि बिनानाव सिख्ला
उम उम
आमफ्राय
उम
खोरखिनिफ्राय न' सिङाव खोरखि गैयानालाय बेयाव बे गोदान लुनायाव जौ लोंगासिनो दं बेनिफ्रायनो नाहरदों गिदों
दाबो जौ लोंगासिनो मोनानानै होबथेनानै।
मा मा होनगासिनोथाय नोङो?
दाबो हथ'नानै जौ लोंगासिनो नामा होनदां।
ओं दासो लोंदों हरथौआखै ओरैहाय ओरैबो ओरैबो लोंनाय। बिसिनावबो लोंदों आर लक्समि मोननावबो सोरबा जौ लोंफैदों लोंगासिनो।
ए फानो ना मायो?
हो? गेराव गेजेराव जोंहा खोनासंगासिनो ओरैबो ओरैबो रायलायनाय।
नङा जौ फानो नामा होनदों?
फानालै
होमबालाय माथो?
लोंदों बायना लोंफैदों खिनाव सोरबास मिनथिआं दावरावथार। जोबा बिदि लोंफैनायानो जोबा मानसिफ्रानो बास मोनि दे सिनमाखौ नायनोसै देखायदो। माबा मा होनोमोनलाय। इउनिभारसिभाव जाबाय थानाय आल्फा आल्फाया इउनिभार्सिलिआव जागासिनो ना दा बेखौ सोनानै नों मायाव लाखिया बायदों ना मादों? फंबायनिफ्राय ए बायदोंमोन बेयो ना माथो?
बायााबा ओरैनो मोनो आरो
बायाबा बेखौ बोरै मोनो फाग्लि बायनानै नङा बिसोर मालायनि बे ससायना लाबाय दा
नोंसोरखौ होनदों।
आनैखौ नों मालाय मायावबा मोनोनो बायानो बायाखैनो
आं हालासे।
बायाबासिन मोनो बे फिल्म
बायोब्रा बिसोरो बायो।
हा बे एफ्स नोथ लाखिनांगौ फैसा एक्स' होनानैसो। हनै बायनाय नङानो फैसा होनानो अबेबा एपस दंनो बेयावसो लाखियोनो।
बेबा अबेयाव।
मालायबा अबेयाव। अ रायजा रायजालाबायबाय आंहासो। जुजिलाबायनानै बायदों होननानै लासिदि
आ बाल थाब थाबलियाव सिथोब जानानै माबादों दखरसे स्टर हाया सिथुर जाजोबोदोंद्रा ओमफ्राय दा सायो बाल गु्ला फिसा होननांगौ ना मा होनांगौथाय नोगगोर सायो।
हामदनो सालला।
फार्स्टल' नोगोर सायो आंनाल' नङा बाजिनावबो जादों। जिरायनो हाया खिथु'नो बोरैबासो। मा। गैया थाबखाजोब्बाय जेबो खोनायाखै आं नों रालायना
आलासि जाग्रा जानांगौ आलासि जाग्रा मानसिफोरना होनदां।
जेबो खोनायाखै आं।
खोनायाखै।
दे दासो खादों।
खोनायाखै।
खोनाबाय दे होनफिनदो दे।
आलासिाग्र मानसिफोरनाव बिदि
खोनाबाय।
अखाया नोगो रो जााफ्रि फ्रि थाइफ्रिबाय सि जालागासिनो आंहा।
जोंनिथिं अखा गैया।
आंहा मा गानलांनांगौ दे
ओहो खोनायाखै
हो जोंबाय आं
खोनायाखै।
मा?
खोनाया नामा गाबोन माखौ गारलांनांगौ होनदों आंहा
हा दख'ना गानलांदो आरो स्रायनो अबेबा दख'नााथ' गानगोन र'।
माखौ गानो बै दाख्लै नों गाननाया गलाबखौसो गाननोसै आं
नोंहासो माखौ गानो ने बेखौ गानोना बैखौ गानो
होद गोजाखौ गाननांला सारद' आव माबारै गोजाखौ गानलांनांगौ हानदायाव गोजाखौ गाननानै समाया
बै गलाबखौ गानदो बै माबायाबोसो बे एसे ज सोना
खै माबाया खैरो कालारा
अरजाया जोंहा बेबो गोजा नङाना
खै आं बायोलै
बेखौनो गानदो बे गलाबखौनो आं गान मोननायखौ
बेखौनो गाननांसिगोन माबा आइथिं उइथिं मा होनदों बिसिनि बिनि बिमायनि फिसाजो
ए
गावसिनि बिमायनि बिमाय असे माने असेनो जायो ओमफ्राय बोरैबाबा
उम
सर
ओमफ्राय आंहा गोसोम सोम नायजाया मिथिगौ माबोरै थांगोन आं बाबायसै
मेकाप दाफ फाउदार फुनलां दाफबलां गुफुर नुलायनाय
इसे ओमफ्राय गोदोनाया
मा
गोदोनाया गोदोनाया
गोदोनायाव फुना रोङा अरजायाजां नोंलाय बोराय गेलेनानै सोजावोनांदो नोंनि रायनायखौल' गाबा माथो आं
आयौ ओमफ्राय मानसि दावराव बिदि दावराव जाजायो
सालायो उरजाया दाखा फादज दावदावलै बिसोर मंखाराथ' ओमफ्राय मानि दावराव जाफैलायबायायनांगौ नोंसोरा एफानो गाननो मालायाव नै फोसाबावला माथो आङो आर माबा बेबो
माजाखो एथ दावरावलाय
मा गिलायलायनाय मा खाहानि दङ
खानो गैया जायखिजाया जायखिजाया गिजिरानो जों बाल्थिं लायो सिङाव हा सिनो मोनायाव न' बालथिं गोमाबाय बोरो
थ
आंना थामजौ जिस्निया गाबोन हाबबा हामसिगोलै
उ
मालाय नोंनो बारा बारा जाबाय थायो मासथिनि
आंनाव अबाव बारा बारा जादों मासनि
नोंना गैला जोबथारसिगोन
आं हाब आं आइथि स्कुलावनो आं थांला बाहाय ओहो हाब्रु गोजा फायखाना दरफांनो फायखाना दरफांनो हाब्रु गोजा फाङा
हाला लाांनिसोखौ होथिबो आं आइथिंगानफारसे गेट दामबा
आइ फिसलाय मा गेरदो जालाबायखो
बुरजााख दै
सोबागोन आं
आरो दह गोलैबावदोंसो आङो द गोलैबावदोंसै आङो
उबैयाव
बौ थुनानै
स'
गाग्रायाव गालिनानै थलथब नै दासो बारा ग जायाखै
मेगनफ्रानो सोरगआव थाबाय नालाय बि्रा
बिदिनो जाहैबाय आरो
आंथ' एखमबा एख'लाबायायनानैसो लानो गोसो जाखायो
बुरि देहा माथो खालामबावनो आरो बिदिनो जसिब
मा जाबाय थादों मानसिफ्रालाय
ह
जायफ्राामानि
गिनाय बेमार हाबदों जोंनाव गिनाय बेमार बियाखैबा होनबा मानो आंखौ
बे रनिमायानो बांसिन गिबि
उ
बेनोखा बे हाइ स्पिड गिग्राया
ओमफ्राय आंनि खरसााखौसो लाजोबगो आंनि खरसाखौ सोर लाखो आंसोखाना बे सिनेमाया नोंनि होनदों आय आङ लाबाय थाखायो आरो बुरिबाखा लाबो आं लागोन हरदो हनै
समानो जागलायसिगोन मिथिबाय नों रायज्लायासै आंजों
रायलायगासिनो जायखिजाया बेखौनो खोनादों अरजाला आं मिथिला दाखालिबो जेबो अरजायाखै।
दानजाखासिगोन।